हेलौ औ जोङो दायो नारजि आरो अमा बेदरनि बागै जोङो रायलायगोन।
औ
ओ जोंहा अमा बेदर आरो नारजिखौ माबादि संब्ला साबसिन गोथाव जागोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
ओह नारजि नारजियाथ बरनि बिराद मिथिनाय मैगं आरो अमा बेदराबो ओ बहुद मानसियानो नारजि आरो अमा जानो मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो नाथाय गोखाद्रायबा आं जानो हाया उम गोथावानो जोंनिया नाथाय संनाय ओ खायफानि संनायाव गोखा मोनजायो खायफानि संनायाव गोखा मोनजाया आरो आरो नारजिखौ गोबां ओ माने बेलेक बेलेग स्टाइलावबो संनो हायो गोरानबो संनो हायो। आरो ओ नारजिखौ बिदै माने एसे बिदै बायदिबो संनो हायो अमाजों आरो बिदिनो अमा बेदरखौबो गोबां बेलेक बेलेग ओ माने जों संनो हायो गासै मैगंजोंबो गोथाव जायो आरो अमा बेदरा। नोंथाङा मादि माबायदि संबा गोथाव मोनो।
दायो नारजि आरो अमा बेदर संनायनि माखासे माबायदि सङो निखो आङो नोंथांनि सिगाङाव खोन्थानो।
औ
जोङो ओ अमा बेदरखौ लाबोनानै जोङो रुयो। ओ रुनानै जोङो नारजि नारजिखौ जोङो साफा खामनानै लायो। बिनि उनाव जोङो जुदि नारजिखौ गोदै गोदै ओन्था होनोबा गोदै ओन्था होजायो बा गोदै ओन्था होबोला नारजिया गोथाव जाया। ओ मेनलल' जायो। गोदैयानो थाहोबाला थ जोङो बेखायनो नारजि गोखखोबो गोदैखोबो जोङो हमान हमान माने बेखोबो हमान बेखोबो हमान जोङो होयो। ओमबानिया जोंहा माने मोननैखोबो समान होबाला मेगंङा जानो बिराद माने गोथाव जायो आरो मोजां जायो। जानो आरो मोदोमनाबो जानो आरो गोखा खा इदि जाया गोदैद्रायबो जाया थिगनि जायो आरोना त बिनि उनाव जोङो नारजि नारजि अमा दोलोबो जायो मानसिफोरा आरो अमा बिबुदों नारजिबो जायो। आरो अमा बिद गुरदों नारजिदोंबो जोङो ओंख्रि संजायो नारजिखो जोङो एवनानैबो जाजायो नारजिखो ओ दायो जेब्ला जों अमा बेदरखौ रुखाङो नारजिफोरखो जोङो सायनानै सुनानै दिनो अब्ला जो जोङो बेदरखो सङो बेदरखो संनायनि उनाव जेब्ला दै होनानै बेदरा मोनो बिनि उनाव जोङो नार्जिखो होयो। नार्जिखो होनानै जोङो बेदरखोबो होगोन लोगोसेनो ओमफाय दै होनानै होयो आरो लोगोसे जोंनि बरनि खारै बे खारैखो जोङो नार्जियाव होयो गलिनो थाखै माने बियो खारै होबोला आरो जोंहा टेस्टआ बेलेग हायो आरो कालाराबो माने बेलेग हायो आरोना। माने जेब्ला जोङो खारैखौ नारजि ओंख्रि संनायाव होगोन अब्ला नारजिया जोंहा माने गुरै जायो आरो माने थाबनो गिलियो। जेब्ला जोङो नार्जि आरो अमा बेद दौदुं जायो अब्लाथ जोङो माने जाब्रेखायो खामफोरखो हा आरो। गोथाव मोननायदोंनो ओंखामफोरखो जाब्रियो आरो गोबां मानसियानो जानो गाहाम मोनो। बियो जोंनि मोनसे ओ बर हा बरनि मोनसे सिनाय थि जानाय ओंख्रि बियो गासै जोंबो मिथिजानाय आरो गासैबो बे ओंख्रिखौ जानो लुबैयो गाहाम मोनो मानो होमब्ला जेब्ला जोङो लोमजा गोन साजागोन अब्ला जों खा ओंखाम जानो हाया जायो खिन्थु जेब्ला जोङो नारजि आरो अमा बेदर सङो अब्ला जोंहा माने जानो लिमिनलाहै माने स्लुब स्लुब जानो बहुद माने गोथाव जायोआरो थ अब्ला जोङो जानो हायो ओंखाम
औ औ औ
गासैनिबो संनायफोरा सेम जाया बेलेग बेलेग जायो अब्लाबो नारजिफोरा जोंहा जानायाव गोथाव जायो बेनो ओ नोंथाङा माबायदि प्रसेसआव माबायदियाव नों संनानै जायो आरो नों माबायदि संनायखौ गोथाव मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
ओ बुङो ओ जानायालाय जेनेबा ओ गोरान संबा आं जानो हासिनो बायदि मोनोआर ओ ओ मानो होनबा गोरानाव बारा एसां मा होनगोन पाता मोना जे गोखानानैआरो जानायलाय बहुत मोजां खिन्थु एसे गोखा मोनोआरो औ गोरान एउ बाराय बारा पाता मोना जें गोखानानै आरो नाथाय बिदि संबाबो गोथावनो जायो खिन्थु गोखाद्राय जानाय मोनोआरो आङो बेखायनो आङो गोरान खा थिन मोनो आरो अमा अमा गोरानजों आरो नारजि गोरान बिदि ओ संबा गोथावसिन मोनो आरो आंङो
नारजि गोथांङाबो गोथ गोथावसो जायो ना थुरजुनायफोरजों दोलो स संबाला दायोथ नारजिनि बोथोर नङा होमबा दायोथ फाथो नारजि बिनि दायोथ गोबां मानसि फोरानो बयल जायो नारजि आरो बायदि रोखोमनि मैगं गोथांफोरखौ लगायनानै नार्जिजों माने रुनानै जायो आरो मानसिफोरा
औ। नंगौ।
आं जानो हाया नारजिखौ गोदैबाबो गोखाबाबो माने गोरानखौ आं जानो हाया खिन्थु आङो गोथांखौ जायो। आं गोथाव मोनो। गुड। थांखो जानो थाखै। फाजा एवनो आलु होनानै। गाहाम मोनो आर ना जानो औ। बाद बिदि गोराननाय गोरान फोराननायखौ जानो हाया आरो।
गासैनियाबो माने बेलेग बेलेग जायो आरो। जोंना जानो हानाय हायैआ।
जायो।
उम। खिन्थु बरआव गासैबो नारजि जाजोबो आरो। बरनि मोनसे मोनसे ट्रेडिसनेल डिस होननानै बुङो आरोना नारजि अमाखौबो।
गोदोनिफ्रायनो आब बै आबौआ जोंहा नार जिखो फोराननानै बस दयाव सोनादोनोमोन मानो होनबा बियो मेसें बोथोर राव ओंखारा दैज्लाङावलसो ओंखारो नारजिया। बेनिखायनो फोराननानै मेसेङाव जानो थाखायबो जोंहा आबै आबौआ बस्थाफोराव फोराननानै सोना दोनोमोन आरो। मानोना मानसिफोरा जानो बिराद गाहाम मोनो। आरो गोथाव मोनो बे ओंखायनो फोराननानै बस्थायाव सोना दोनोमोन। आरो बेखौनो गो गोबां मानसिफोर माने सोलाय सोल। उम सोलाय सोलहैबो नारजिफोरखौ लाङोमोन। सोरबा बिदि माइरंखौ होब। फायनानै बेबायदि नारजिदों नारजि ओंख्रिदों।
औ औ औ नंगौ।
ओ नोंथाङा माइबाफोर बुंनो नारजिनि बागै।
उम। नारजिखौलाय जों बरनि बारगै बेलेग मानसिफोराबो जायो बेलेग जायगायाव ओ खिन संनाया एसे बेलेग जायो आरो बिसोरनिया जेरै दा जोङो अमा बे। रजों जायो बा ओ। जिखुनु बेलेक-बेलेक ओ मेगंजों जायो माने नारजिखौ होफायो बा बा माबा मेगं संनायफोराव दा बेलेग ओ जाथिफोरा जेनेबा एसे बेलेगै जायो आरो। बिसोरो बिसोरनि। संनायफोरा एसे बेलेग जायो आरो इदि। बे। गासैबो जेनेबा गासैबोलाय जाया खिन्थु खायफा खायफा बो बेसेबांखिनि जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफोर दङ। बिसोर जायो आरो नारजिखो।
जायो माने जाय। फोरा मिथिनाय। जोंनि मानसिजों लोगोसे जा। फेरनाय। बिसोरबायदि मानसिया। जायो आरो। जायफोरा आरो। थाव मोनो जानो थाखाय गाहाम मोनो। बिसोरो जायो अमा बेदरखौ। थ दानिया। गासैबोफ्रा मानो जायो मानो होनबा जोंनि बरनि बेयो मोनसे माने। मुंथि जानाय बेदर बेयो। बेखायनो अमा बेदरखौ दानिया माने बायनानै गासैबो जायो आरो।
औ।
अमा बेदरथ आंनि अमा बेदरा बांसिन मोजां मोनो। आं अमा बेदरखौ जानो। बि आंनि मोजांसिन बेदर आरो। अमा बेदरा
औ
जेब्ला अमा बेदरखौ गोरान नारजिजों एवगोन पुरा गोरान एवगोन अमा बिबुदों अब्ला आङो जानो हायो नारजि बिबु दो नारजिदों गोरान एवबोला जोबोद गोथाव मोनो जानोबो गाहाम मोनो माने खामा बारा हाबलायलायो नारजिजोंं जाबोला गोथाव मोनो जोबोद गोथाव मोनो आं नारजि जिखौ जेब्ला बिबुदों गोरान सङो अब्ला
औ
बिदि संबोला आङो जानो हाया आरो खिन्थु गोरान एवबोला बिराद गोथाव मोनो जोबोद गोथाव मोनो आरो ओंखाम जाब्रेलायो गोथाव मोननायदोंनो औ जोंहानि नख रावबो जायो सम लानानै सम नारजि आरो अमा बेदर जायो जेब्ला अमा बेदर फुथारो अब्ला नारजिदों बिबुदों संनाय जायो आरो अमा बेदरखो नारजिखौ आरो माब्लाबा नाजोंबो जानाय जायो ना नारजि गोरान खोहा नाजोंबो जुल जायो माने नार नारजि ओंख्रिया गासैजोंबो जाजाथावनायानो जुदि संनानै जानो रोङोब्ला नारजि ओंख्रिया जाजायो बयजोंबो जाजायो आरो ओ जोंनि टपिकखौ बेयावनो दिन्थ नोसै दिनैनि नारजि आरो अमानि ट बिखो ओ गोजोन्थों।